हेलौ औ औ नोंथां खोनादों औ खोनादों ओ नोंथां आंथ ओरैनो दङ दायो
ए
औ औ औ जाबाय नोंथां जबाय अ जोंना ओंख्रिया ओ ओ जोंना ओंख्रिया सबाय बिमाजों जों आलु औ औ
आं माने नोंथांजों नोंथाङा दसे फ्रिबा नोंसा-नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना औ आं माने नोंथांजों मोनसे आयदाखौ ला-लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों
औ औ नोंथां औ औ नोंथां सावरायजागोन
औ जों माने आं माने आयदायानो जादों आबहावाखौ माने जों गोदोनिफ्राय गोदोनिखौ लानानै दासिमहालागै जों आबहावायाव माबायदि सोलायनायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा बेफोरनि बागै माखा खासे फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ नोंथां हागोन
औ
औ आबहावा ओ औ आबहावा होननानै बुङोब्लाथ जोङो ओ गोबां दानिफ्राय लानानै गोदोनिसिमाव गोदोनिसिमाव ला गो दोनिफ्राय लानानै दासिमाव ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय ओ बार बारमण्डल बायदि बायदिफोरा गोबां सोलायबोबाय। गोदोनि समफ्रावहाय जोङो गोबां ओ मोजां मोजां आबहावाफोरखौ मोननो हायोमोन। जेरै होननानै बुङोब्ला गोदोनि दिनफ्रावहाय ओ जोङो सोमखोर बिफां लाइ फां समायना रमायना जोङो ओ नुनो मोनोमोन।
औ।
जायनि गेजेरजों ओ जोंहा गोबां मोजां मोजां थान्दा बार मौसुमि बार बारनायखौबो जोङो ओ गोदोनि समावहाय नुनो मोनोमोन ओ गोदोनि समावहाय गोबां ओ मोजां मोजां गिदिर गिदिर ओ बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा थानायनि ओ थाखाय गोबां ओ जोङो आबहावाखौ मोजां मोननो हायोमोन। ओ दानि बायदि ओ औ आरो दानि बायदि ओ गोबां बेफोरबायदि ओ प्लास्टिक फाला बाहायनाय बायदिफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनामोन।
औ।
आबहावा होनोब्ला ओ गोदोनिफ्राय जोङो गोबां ओ मोजां आरो गोदोनिया। मोजां होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ औ ओ दानि बायदि माने गोबां दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ सोलायनायखौ नुनो मोनदों। जेरै होननानै बुङोब्ला जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गोबां दानि बेलायाव जोङो गोबां बिफां लाइफां ओ दानफायनाय प्रजेक थिखांनायखौ जोङो नुनो मोनदो। गोबां हाग्रा बंग्रा गि दिर गिदिर ओ दानस्लायनाय ओ बायदि बायदि फोर जों नुनो मोन्दों। गोबां गिदिर गिदिर नाला, दैमा, फबनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ओ जोंहा गोबां गोजौ-गोजौ हाजो जावखानाय बायदि-बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेफोरो ओ आबहावायाव हाय जों गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। ओ हाजो गा हाजो जाव खानायफ्रा जोंनि ओ अखानि ओ दैजों सुस्रबोनानै ओ गाहायनि हायेन एरियायाव जोंनि दैमा दैस्लुं बायदि बायदि फोरखौ फबफैजोबो। जायनि जाहोनाव ओ जोंनि गेजेराव दैबाना जानाया चान्स थायो। एबा दैबाना जागोनखौ जों नुहुरनो हायो। लोगोसेयैनो हाग्रा बंग्रा एवस्रांनाय बायदि बायदिफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां ओ खहा जानाय आबहावा खहा जानायखौ जोङो नुहुरनो हायो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला मोनसे ओ फरायसालि गिदिर फरायसालि गिदिर कलेज मोनसे गिदिर स्टेडियाम मोनसे गिदिर एयारपर्ट ओ बानायनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि ओ हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों ओ लांनांगौ जायो आरो हाग्रा बंग्राखौ जोङो दानस्रांनांगौ जायो आरो बिफां लाइफांखौ जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो एवस्रांनांगौ जायो। ओ जायनि जाहोनाव जोंनि मायाव ओ गोबां गोहोम खग्लैयो ओ औ आरो गोबां ओ रो रोखोमनि गुबुन गुबुन दंबावो जेरै होननानै बुङोब्ला ओ गिदिर गिदिर ओ दारिमिन बायदि बायदि ओ रोख खोमनि कारखाना बायदि बायदिनिफ्राय ओंखाम संग्रा बायदि बायदि हटेल गिदिर गिदिर हटेलनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै उला बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय ओ गाज्रि दै बेफोरो ओ जोंनि आबहावाखौ गोबां ओ गाज्रि बा गुबुंले खालामो ओ जेरै बेफोरनिफ्राय ओ ओंखारनाय गाज्रि उखुन्दैफ्राहाय ओ गोजौआव थांनानै जोंनि बारहावा खौ जोबोद गाज्रि खालामो ओ लोगोसेहैनो बेफोरनि ओ गाज्रि ओंखारनाय ओ दै बायदि बायदिफ्रा ओ बे फोरनि ओ गाज्रि ओंखारनाय दै बायदि बायदिफोरा ओ दैजों अखानि दैजों। थांनानै ओ गोबां ओ मोजां मोजां ओ साफा दैमा दैसाफोरावहाय मिक्स जानानै ओ गलायनानै जोंनि ओ मोजां साफा दैफोरखौ गुबुंले खालामहैदों ओ आरो लोगोसेयैनो। ओ जोंनि ओ गोबां ओ गाज्रि गाज्रि ओ उखुन्दै जेरै ओ गारि मथरनि फ्राय ओंखारनाय उखुन्दै जेरै मटर साइ खेल आ गारि औ। आरो ओ देरै ओ पेट्रल गारि डिजेल गारि। बायदि बायदिनिफ्राय ओंखारनाय ओ उखुन्दै। उखुन्दै बेफोरबायदि उखुन्दैफ्राबो। औ आरो जोंनि ओ आबहावाखौहाय ओ गोबां गाज्रि खालामदों। आरो ओ दंबावो बुंनो हाबावो बुंनो हाबावो जे जोङो। ओ गोबां रोखोमनि आजिखालिनि जुगावहाय जोङो गोबां रो प्लास्टिक बाहायनायखौ नुनो मोनदों। ओ जाय प्लास्टिकआ। जेरै ओ मेथाइ पेकेट ओ कल्ड ड्रिंक। कलड्रिंक बथल ओ गोबां रो खोमनि प्लासटिक जेरै ओ जोंनो माबा मोनसे ओ लायनांगौ लाबोनांगौ। प्लासतिक बाहायनाय जायो। बेफोर ओ प्लास्टिकफोरखौ जोङो। ओ लामा सामाफोरावहाय ओ गारनानै एबा दाबसे जायगायाव दोनालासिनो। ओ जोङो गोबां रोखोमनि। ओ गुबुंले ओ जायगा गुबुंले जानाय एबा बारहावा गुबुंले जानायखौ जोङो। नुनो मोनदों ओ बे फोरनि गेजेरजोंबो जोङो प्लास्टिक गारनायनि बेलायावबो जोङो गोबां रोखोमनि आबहावा गुबुंल जानायखौ जोंङो नुनो मोनो।
नंगौ।
आरो लोगोसेयैनो ओ गोबां ओ गाज्रि गाज्रि ओ दंबावो जेरै होननानै बुङोब्ला बिफां-लाइफां दानस्रां नायानो बिफां-लाइफां दानस्रांनायानो जोंनि आबहावानि मोनसे गाज्रि ओ जाय जाय खौ जोङो दानस्राङाबाबो ओ जाया आ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो लामानि मोनसे गोनांथि जायोब्ला जोङो ओ गोलाव आ गोलाव समहालागै जोंहा गोलाव जायगासिमहालागै जोहा बिफां लाइफांफोरखौ लांदां खालामनानै ओ बेफोरखौ मोजाङै साफा एबा साखोन सिखोन खालामनायनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ दानस्रांनांगौ जायो। बेनि थाखाय बिफां लाइफांफोरा जो गोबां खहा खालामो। आरो लोगोसे ओ जोंनो लामा सामाफोरखौ गोनांथिबो जायो बेनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनांगौ जायो। ओ बेफोरनि ओ गेजेर औ ओ मोननैबो ओ मोजांबो आरो गाज्रिबो जानानै फैयो जोंहा ओ जायनि बेलायाव थाखाय जोंनो लामा सामा जोंनो नांथारगौ जायो आरो आ फारसेथिंहाय फारसे दिनै जोंहा आबहावायाबो बिफां-लाइफां दानस्रांनायनि थाखाय आबहावायाबो जोंहा गाज्रि जायो। बेफोरखौ ओ रैखा खालामनो थाखाय एबा संरैखा खालामनो थाखाय जोङो ओ गावनो फांसे बि फां आ दानफैनायनि अनगायैबो ओ फांनै फांथाम एबा फांबा गाहामसिम जोङो बिफां गायनांगौ ओ जाय ओ जोंनि आबहावाखौ जोङो साखोन सिखोन एबा साफा खालामनायखौ जोङो ओ मोना ओ मोननो हायो लोगो सेनो ओ बिफां गायनायनि सान होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोरनि गेजेरावहाय ओ बिफां गायनायनि बो सान होननानै जों मोनसे ओ सानखौ लानो हायो जेरै बा जुन बा जुन जोंनाव जोङो बयबो ओ बर' माहारिफ्रा ओ बुहुमखौ समायना एबा सोमखोर खालामनो थाखाय जोङो ओ फांनै फांनै बा फांथाम फांथाम सासेयावहाय जोङो बिफां गायनायखौ जोङो नुनो मोनो। जाहाथे आ इयुनाव जोङो थांनानै थानो हाथों ओ बेफोरबायदि बिफां लाइफां आरो ओ मानसिनि बेलायावाय जोंहा गोबां सोमोन्दो दंलायलायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बिफां लाइफांनिफ्राय ओंखारनाय अक्सिजेनफोरखौ जोङो हां लायो आरो लोगोसेयैनो दंफां लाइफां आ
जोंनो ओ हगारो ओ बिफां लाइफांफोरखौ जों संरैखा खालामनो जा खना खना जोंखौ हां बोनाय हां लानायाव हेफाजाब होयो गोदोनिफ्राय दासि सिङाव जोङो आबहावाफोरखौ गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। ओ नोंथांनि ओ एरियाफ्रावहाय दायो माबायदि नोंथांनि आं फयानि एआइया माबायदि जानानै दङ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो
औ फोरमायनोसै जोंनि आफायाव एरियावहाय जोंहाथ' नैबे न' खाथियावहाय जोंनि न' खाथियावनो मोनसे एयारपर्ट जादों जोबोरैनो गिदिर इयारफथ जों मोनथिनो मोनो औ जायनि मुङा जादों धनिपल' एयारपर्ट आरो आं अरुणाचलावहाय अब्लाबो जोंनिजों जोंना आसाम जोंना अरुणचल आसाम बरदार नांजाब नाय बेवहाय गोबां हाग्रा हाग्रा बंग्राफोरखौ जों दानस थांनानै माबा जों एयार कट मोनसे गायसनदों आरो जोंहा बेयावबो जोबोरैनो खहा जादों थेवब्लाबो जों बेफोर खहा बेसेबां खहा जादों दंफां दानफायनाय नानै जों बिनि बांसिन दंफांखौ गायनांगोन आरो।
जों गोबां बिदि बिदिनो दंफां लाइफां गायनांगोन आरो जों दंफांफोरखौहाय जों ओरैनो दानगारा लाबानो जों गावनि न'नि साखाथिफोरावहाय गायनानै दोननांगोन आरो जों बिदिनो गोबां रोखोमनि नुनो मोनो गोबां बिदिनो जोंनि कार्बन डाइ अक्साइद गोबां गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोरनिफ्राय उखुन्दै गोबां बिदिनो लेथ्रा लेथ्रा उखुन्दै फोर गनायखौ जों नुनो मोनो औ। जों गोदोनि जों गोदोनि बोथोर फोरजों दानि बोथोरजों नायबा बहद फारागखौ नुनो मोनो गोदोहाय जाबायदि गरम जायोमोन दायो बिदि गरम जायामोन आरोखि दा दाथ' नोगोद गरम जासै जोंनियावहाय गोबां जोंनियावहाय औ। थार्टि फाइभ लागै थाङो जोंनि जायगायावनो जों नुनो मोनो। गरम बो फोथारावहाय डिग्रिया थार्टिफाइभ डिग्रि सेलसियास लागि थांनायखौ जों नुनो मोनदों औ। ओंखायनो जों बयबो दंफांखौहाय दानफायालाबा आरो बिदिनो गोबां बिदिनो जों दंफांफोरखौ गायनांगोन जों सुबुं सासेयाव साफा साफा साफा गंफा दंफां गायबाबो जोङो जोंनि थाखाय बहुद जागोन आरो दंफां ना जोङो जोंनियावहाय जोङो खौथि खौथि मानसि दङ जों बेफोरखौ साफा गंफा गायबाबो जों बहुत आरो जोंनि थाखाय जों जोंनि थाखायनो मोजां जागोन जोंनि अक्सिजेन जों हां लानायाव जोंनि थाखायनो मोजां जागोन आरो बे जोंनि थाखायनो मोजां आरो बेफोरखौ अ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा?
दे नोंथां दे जागोन गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय। औ
गोजोनथोंसै